औ हेल' नोंथां।
अ नोंथां अ खोनादों नोंथां। नै नोंथां दासान्दि ओरैनो जिरायग्लांना दङ नोंथां।
अ नोंथां।
अ
जाबाय आं नोंथांजों माखासे ओ खोथासों सावरायनो फन हरदोंमोन। नोंथां सावरायनो हागोन ना? अ अ आङो मानि
अ
नोंथांजों जोंनि माखासे दोरोङारि फोरबो जायनाखि जोङो गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन। सावरायनो हागोन ना नोंथां? औ अ दे बिदिब्ला नोंथां।
ओ नोंथां आं दोरोङारि फोरबो नथ' जोंनि गुबैयै बर'फोरा फालिनाय गोदो गोदायनि फालिबोनाय फोरबो नो बुङो जेरै बैसागु खाथि बैसागु आरो मागो। आं नोंथांनो उम काति बैसागु आरो मागोनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों। मोननैबो जाबाय माब फोरबोआ जाबाय आबादजों सोमोन्दो गोनां फोरबो आरो नोंथां बे खाथि बैसागु जाबाय औ नोंथां बे काति बैसागुआव मा होनो जेब्ला ओ आसिन मांखोनि ओ जोबथा सानखालि बे कात बसागखौ फालिनाय जायो नोंथां। ओ सान बै सानखालि आ सिनमाखालि जोबथा सानखालि जोंनि मा होनो ओ आबादजों गोनां सोमोन्दो गोनां फोरबो नालाय गिबियावनो बै सानखालि मा खालामो जोंनि बर' सुबुं फोरा ओ मा होनो गिबियावनो ओ फुंबिलियावनो रेडि खालामबाय औवानि ओ मा होनो ओ औवानि खखा हेबनानै एबा औवा औवाखौ बिजौआव सैनानै माबा हेबो आरो नोंथां फुंबिलियावनो मा होनो ओरै लाइजुलाइ दोननो हानाय लइ बिलाइ दोननो हानाय मोनसे गोजौ मोनसे खखा होनना बुङो जोंनिया नोंथां बेखौ हेबो हेबनानै बेखौ माइ गेजेरावबो थुनाय दोननाय जायो। बारियावबो थुनानै दोननाय जायो बेबायदिनो गोबां थुनानै दोननाय जायो आरो ओमफ्राय जेब्ला मोनाबिलि जायो अब्ला बै आबादजों सोमोन्दो गोनां फोरबो नालाय। बे दिनखालि ओ आबादाव थानाय माइ मोननायखौ गेजेरनिखौ हाना लाना फैनानै बेखौ जिरनो जिरनाय जायो नोंथां आरो मा बारियाव थाना फिथाइ सामथायाइफोरखौ खाना लाना फैनाय जायो नोंथां। बेफोरखौ लाना फैनानै मा होनो मोनाबिलियाव आलारि बाथि सावनाय जायो नों थां जेरै कातथि बैसागआव जोङो थाइगिरनि बिखांखौ जोङो लाना फैयो आरो नोंथाङा थाइगिरखौ हाननानै बिनि बिखङाव जोङो आलारि बाथि सावनो जायो नोंथां। औ बे मा होनो बेहाय बुध गाजि प्रसाद बिदिनो गोबां होनाय जायो आरो नोंथां जेरै नारेंफोर हानबाय गय फिथाइ हानबाय बेफोरबायदिनो आबादजों सोमोन्दो गोनां फोरबो नालाय बिदि बिदि खालामनानै ओ लासै लासै मा होनो मोनाबिलि जानाय लोगो लोगोनो जोङो आआफा बोराइ बाथौनियाव खारला लगायग्रोबाय एबा बोर लाग्रोबाय बिनि उनाव जोंनि थानाय गुलि मा होनो फाख्रि बेफोरबायदिनो न' फोराव माइनावनियाव बिदि जोङो फुजिग्रोबाय फुजिखांनानै मा होनो बारियाव होगोन बारियाव होनानै लाम मायावबो होगोन नोंथां। गय बागानावबो हैगोन बिनि उनाव आबाद फोथाराव ओ हैगोन आरो नोंथां फुजाखौ। बे फुजाखौबो आबाद फोथाराव मोनाबिलियाव मा होनो थुलुंसि ओ आलिखौ मोनब्रै आलिनि गेजेराव थुलुंसि फांसे गायनानै बेहाय फुजाखौ सिं गुदियाव होगोन आरो नोंथां बे हो-होखांनायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि आबाद फोथारखौ एम्फौ एनलाया दाजाथोंसै मोजां खालामनोसै आइ लोखिखौ जोङो बैदिखालि बरायनानै मोनाबिलियाव लानानै न'आव दोनफायो नोंथां। माइ ओ मा होनो ओंखाम संग्रा न न'आव नोंथां आरो बाख्रियावबो दोनफैयो नोंथां सोरबा सोरबा बेबायदिनो जोंनि माने काथि बैसागुखौ बिदिनो फालिनाय जायो बिनि बिदिनो रंजानाय जायो मोनाबिलियाव रायजोनि सुबुंफोरा ज' ज' बिनि न'खर बिनि न'खर थांनानै मा होनो गाजि एबा बुथखौ प्रसादखौ बिथिंनानै जायो आरो नोंथां बेबायदिनो मा होनो जोंनि मा होनो काथि बैसागुआ बेबायदिनो फालिनाय जायो नोंथां। गाजा गोमजायै इसोरजों सोरबा नखराव हाबै हाबै मोसायोबो नोंथां। बेबायदिनो रंजा बाजा मा होनो बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय जेरै जौ जौ बिदै माइब्रानि बिदैफोरखौ बै सानखालिबो मोनलोंनाय जायो नोंथां बेबायदिनो जाजोबनानै थाङो। बेनि उनाव जोंनाव फैयो आबादजों सोमोन्दो गोनां मागो फोरबो नोंथां। बे मागो फोरबोआवबो मा होनो गिबियाव मा होनो ओ ओ पुस दाननि जोबथा सानखालि बेखौ फालिनाय जायो नोंथां बे मागो फोरबोआवनो बै पुसमानि पासनि पुस मासनि जोबथा एबा संक्रान्ति दिनखालि मा होनो दमासि खालि मा होनो जों गामि गामि मा होनो बर' सुबुंनि न'खरफ्रोमबो सुबुंफोराव फिथा सौराय गासैबो देनो थाखाय लाहार फाहार खालामो आरो फुंबिलियावनो मा होनो अं गा न गामिनि गामियाव न'ब्रै न' बा एबा रायजोै लोगो नांनानै अमा सिथारनाय जायो। बे अमा सिथारनायखौ गासैबो रायजोफोरानो राननानै जायो नोंथां। मानो होनबा मागो फोरबो होनबा जोंनिया जानाय लोंनायनि फोरबो नोंथां रंजानायनि फोरबो बैदिनखालि ओ मागो फोरबोआव फिथा सौरायबो देबाय जेरै फिथा सौराय होनना बुङोबा लारु एनथाब थाव बिदिनो गोबां फिथाफोर लावदुम फिथा फोरखौ देनानै जानाय जायो नोंथां बेनिफ्राय जोंहा मागोआव मोनसे ओ नेमखान्थि दोङो बे नेमखान्थियानो जाहैबाय भेलागुर सावनाय बै दिनखालिनो ओ मा होनो ओ फोरबो खालि ओ अमा सिथार दिन खालि बा दमासि खालि बा ओ संख्रान दिनखालि फुं फुंबिलियावनो औ सिखारनानै बै भेलागुर लुनायखौ जों सावनाय जायो फुंबिलियावनो जेब्ला फुंनि सान ओंखारै सिगां दुगैनानै दाव मोनि सिगां दाउखा नुनो मोना नोंथां बे दाउखा मोन नुबा दुखु जायो नोंथां बेनिखा खायनो फुंबिलियावनो सिखारनानै खोमसियावनो गासिबो सुबुंफोरानो थाब थुब दुगैयो दुगैखांनायनि उनाव भेलागुर सावो जोंहा बै समाव गोजाङो नालाय बेखायनो भेलागुर सावो बेेलागुर सावाबो बै मा होनो जोंना गोजांनाया खमायोनो नोंथां बेनि थाखायनो बेलागुरखौ सावनानै बैबो रंजायो आरो आरोबा बेदिनखालि मा होनो अग्नि फोरबोखौबो बेखालिनो फालिनाय जायो नोंथां मानो होनबा जोङो मा होनो जोंनि जानाय लोंनाय गासैबो आबाद मावनायनि जोङो संनानै जानाय आदार मा खालामो अरजों संना जायो नालाय बेखायनो बे खालि बानायो नोंथां बेबायदिनो सानथामावलागै जोंनि मागो बोआ जानाय लोंनायनिनो रंजानाय बाजायनो मानो सोलियो नोंथां आंनि बुंनांगौआ जोंनि दोरोङारि बर'फोरनि फोरबोनि सोमोन्दै बेखिनियानोसै नोंथां दा नोंथाङाबो आं माबाफोर रोङारि फोरनानै फोरमायनो सानदों नामा सानदोंब्ला फोरमायजागोन नोंथां
अ नोंथां दा जोंनि दोरोङारि फोरबो होननानै बुंब्लाथ' नोंथाङा बुंलांनाय बिदिनो ओ बैसागु मागो बैसागु दमासि बिदिनो आरो ना आरो खाार्ति गासा बेफोर ओ बेफोरनो आरोना जोंनि माखासे दोऔरोङारि गाहाय फोरबोफ्रा दा बिनि ओ आङो बैसागुनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो सानदों दा जोंहा बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा जोबोर गिदिर मोनसे फोरबो आरो गाहाय आरोना बेनो फोरबोनि मा मादाव आरो बे आबादा जाहैबाय जोंहा बे फोरबोआ जाहैबाय जोंहा आबादजों सोमोन्दो गोनां फोरबो नङा मा नोंथां दा बे फोरबोखौ जोङो जेब्लानाखि जोंहा आबादबो जोबखांजोब्बाय आरो आबाद गोदान मावनो जोंहा समबो जाथ'वाखै बे गेजेर समावहाय जोङो बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो ना ओ जेब्ला जेब्लानोखि मा ओ सैथ्रनि जोबथि सान बा थामजिसे सैथ्रआवहाय जोंहा गिबियावहाय मोसौ बैसागु हिसाबै फालियो आरो बे मोसौ बैसागुखौ फालिनो जोंहा माखासे नेमखान्थि दङ दा गिबियाव जोङो मोसौ बैसागु नि गिबि सानावहाय जों फुङावहायनो जोङो गावबा गावनि मोसौखौहाय दैमायाव बा न'नियाव न'आवनो जोङो थुखै थुखैनानै लाग्रोनाय जायो आरो ना नों थां थु थुखैखांनायनि उनावहाय जोङो बे मोसौखौहाय बिदिनो थाव फुनहोनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ मा होनो ओ बै मोसौखौ थुखैनायाव जोङो बिदिनो ओ मा होनो थाराय बिलाइ बा लोखोना बिलाइ माबाजों मा होनो बुज्राव-बुज्राव जोंहा थुखैनाय जायो आरोना आरो बेवहाय जोंहा मा माखासे मेथाइबो खननाय जायो मोसौ थुखैनाय दिनावहाय जेरै मा लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा गंमेना बायदि जा बेफोरबायदि होननाय मेथाइ खननानै जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरोना नोंथां दा जेब्लानाखि जोङो मोसौखौ थुखैखाङो अब्ला जोङो बेयाव थाव फोनखांनानै बै मा होनो बिदिनो लाव फिथाइ, फान्थाव फिथाइ खाथ्रि बिबार लोखोना बिबार दावा फिथाइ बेफोरखौ दानानै जों माला सुनाय जायो आरोना आरो बे मालाखौ जोङो मोसौनो गानहोनाय जायो आरोना नोंथां दा जेब्ला माला गानोखाङो अब्ला जोङो जोङो बे मा होनो हांगार हांगारजोंहाय जोङो ओ थाव गुबैजों लगायनानै बे मोसौखौ जोङो मा होनो थालिर बा थालिर बिखं बा थालिर बे देन्था नङाबा थालिर मोदोमखौहायनो मा होनो बेखौ दाननानै बा एन्दा दालाय दाननानै जोङो बे मोसौनावहाय फोथा थुनानै होयो आरो ना गोसोम-गोसोम ओ बिनि गाहाय ओंथियानो जाहैबाय जोङो बेखौ माने थुनानै होयो होननानै बुङोब्ला जोङो मोसौ बैसागु सानखालि फालिनाय दिनावहाय जोङो मोसौखौ खाया आरोना नोंथां जोङो बेफोरखौहाय जोङो हाग्राया उदाङै गांसो जानो थाखाय जों हगार हरनाय जायो आरो जेब्लानाखि बेै हाग्रायाव हगार हरो अब्ला बै मोसौनाव फोथा थुनाय गोसोम गोसोम दागखौ नुनानैनाय जायनाखि हाग्रानि जुनार बेफोरो मोसौखौ जानो हाया बा मैहुर खालामनो हाया बेनि थाखाय जोङो बे ओ फोथाखौ थुना होनाय जायो होननानै जोंहा गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दं आरो ना नों दा बिनि उनाव जेब्लानाखि ओ मोसौ बैसागुआव मा होनो बे दिनावहायनो जोंहा गाहायै मोनसे नेम दङ जायनाखि जोंहा गोखा गोहै जानाय बेखौहाय माखासे जायगायावहाय जोङो बैसागुनि जोबथि सानावबो जानाय नुयो आरो माखासे जायगायाव जोङो बे संक्रान्ति बा मोसौ बैसागु दिनावनो जों जानायखौ नुयो आरोना आरो बे गोखा गोखैनि थाखाय जोङो मा मा ओ जानाय जायो होननानै बुङोब्ला जोंहा गाहाय नेमै नेम हिसाबै बुङोब्ला जोंहा जौसे से था जोंहा माखासे गोखा गोखैखौ खांनानै जानांगौ होननाय नेम दंमोन आरोना आरो बेफोरनि गेजेरावनो गाहाया जादों जोंहा मानि मुनि मा होनो ओ ओ थाराय बुरि थखन बिदिनो ना ओ मा होनो ओ खिफि बेन्दों नारजि मैथा मा मोनो हाग्रायावहाय ना गासिखौबो गोखा गोखै हिसाबै जों जाजोबनाय जायो आरो ना दा बिनि गाहाय ओ मानि थाखाय जायो होननानै बुङोब्ला गोखा गोखै जायोब्लानो जोंहा मा जायोनो देहायाव जानाय साख्रुब सुख्रुब बा बेमार आजारफ्रा जोङो बैफोर जौसे से गोखा गोखै जानाय मुलिजों जोंहा दानगारो होननानै जोंहा फोथायनाय दं आरोना नोंथां आरो बे गोखा गोखैखो जोङो गाहायै अमा बेदर बा दाउ बेदरजों जों जानाय खौ नुयो आरोना नोंथां दा बिनि अखानायै बा से बैसागु बेखौ जोङो मा से थारिख बेनिफ्राय जोङो मानसिनि बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो आरोना बे मानसिनि बैसागुआव जोङो सोरांनानै जेब्लानाखि सोरांजेनो अब्ला ओ सोरांनाय लोगो लोगो जोङो गिबियावहाय गावखौनो गाव साखोन सि खोन बा दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै जोङो गोदान गोदान ड्रेस गाननानै लायो आरोना गाव खौनो जोङो देलाय होनानै लायो बिनि उनावहाय जोङो गिबियाव बाथौ ननि बाथौआवनो जों गावखौहाय सनमान लाग्रोयो आरो बिनि उनाव जोङो ओ मा होनो उन्दैफोरा गेदेरखौ ओ मान होयो आरो गिदिरफोरा उन्दैफोरखौ बोसोन बा अननाय होनाय होयो आरो ना बे दिनावहाय आरो ओ बे मान बाउखांनाय हाबाफारि जोबनाय लोगो लोगोनो जोङो गावबा गावनि बिदिनो मा होनो सिख्लाफ्रा बा हिनजाव हिन्जावसाफ्रा जोङो दख'ना आर'नाइ ओ मा होनो फास्रा ओ गोजा बेफोरबायदि लानानै जोङो ओंखारो आरो मा बे समावहाय जोंहा देलायनायाबो गोबां रोखोमनि देलायो आरोना जेरै आखायाव आसान गानगोन गोद दोनायाव माला बा हार गानगोन खोमायाव खेरा बेफोरबायदि ओ गोबां देलायनायखौ जों नुनो थाङो आरो ना आरो हौवाफोराबो गामसा गोथां आरो आर'नाइ गस्ला गुफुर गाननानै जोंहा ओ मा होनो गामियाव ओंखारो आरो ना नोंथां बे गामियावहाय जोङो सेंग्रा सि ख्ला बेबायदिनो ज' ज' रंजानानै ओ जेब्लानाखि मा होनो न'खर न'खर रंजानायावहाय अननानै हरनाय माखासे अनथोब जेरै माइरं दाउदै फैसा बेफोरखौ जोङो जेब्लानाखि रंजाखाङो अब्ला जोङो ओ रंजानायनि जोबथायाव जोङो बेखौ गासैबो जमा खालामो आरोना आरो बिनि उनाव जोङो मा ओ सेंग्रा सिख्ला ज' जानानै जोंहा लावखार ओंखाम जानाय हुदाया दं आरोना नों
ओ थांगौ
दा बेबायदिनो जोङो नखर नखर मागिनाय बा मा होनो अनलायनाय बेफोरबायदि ओ खालामनानै जोङो गोदोनि दिनाव जोङो बैसागुखौ से दानहालागै जों फालिनायखौ नुयोमोन आरोना नोंथां आरो आथिखाल मुगायाव जोङो बेखौ स्नि सानहालागैसोल' फरायनायखौ जों नुनो थाङो आर ना नोंथां
औ थांगौ
दा नोंथां आङो जोंनि माखासे दोरोङारि फोरबोनि गेजेरावहाय आङो बैसागुखौ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दा समाबो जाबाय नङा होनबा नोंथां जोङो दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां औ नोंथांजों सावरायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो नोंथांजों आं फिन लोगो मोन
औ नोंथां औ दे
औ